हेलौ ओ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा।
औ आं दायो फ्रि दं नोंथां
अ बिदिब्ला जोंङो औ नोंथां जोंङो। बिब्दिब्ला मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों
टपिकनि सायाव सावरायनो सावरायनो हागोन नोंथां ओ।
औ जोंङो जेनेबा दै बानायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ सावरायजायो।
औ जेनेबा नोंथाङा दै बानायानि बागै फोरमायग्रोदो।
ओ दैबाना जानायनि बागै नामा नों नोंथां। ओ बिदिब्ला दैबान हानाया जोंनि बे सरासनस्रा अखा हानायनिफ्राय जागायो नोंथां
औ।
जोंनि बे।
अखा हानायनि जे जाउनाव। जोंनि बे दै नाला बायदिसिनाखौ दा गोदान जुगाव मानसिफ्रा खोमानो हमबाय नङा होमबा
उओ उओ।
बैफोरनि जाहोनावनो जायो मानो होनबा दै लामाजों। दैफ्रा थांनो लामा मोनला गोदान लामा नागिरसिगोन बेफोरनि जाहोनाव जायो माने दैबानाया।
औ।
ओ बे गोबां अखा हानायनि जाउनाव हाफ्राबो माने सोबबाबो सोबखांखनो हाला दैफोरखौ। नालाफ्राबो बन्द जाजोबसिगोन। बैफोरनि जाहोनाव दैबानाया जायो दैबाना जायोबा आरो जोंहा गोबां लस जायो मिथिंगायारिनिफ्राय लानानै सुबुं सम्फद आरो ओरै मिथिंगायारि आबाद बायदि बायदियाव माने। गोबां सम्पद लस जायो आरोना नोंथां
ओ बेनिफ्राय जेनेबा ओ दैबाना जायोब्ला जोंनिया आबाद फोथारा माबायदि खहा जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ बिबदि
ओ मा होनदों नोंथां
दैमा दैसा खोनादों ना।
खोना दां।
जेनेबा दैमा दैसाफ्रा गोबां दाहार। फैयो बिदिनो गोबां अखा हानायनि जाउनाव ओ। दैमा दैसाफोरखौ उसिफावनानै जोंनि लकेल एरियाफ्राव लोमफैयो बिदिनो हा गुरैबा बैफोरखौ बायफ्लंनानै। गोजौ एरियाफोरावबो लोमहैयो नङा होमबा।
ओम ओम नंगौ नोंथां नंगौ
बैफोरो माने। दैमानि दैया फैयोब्ला ओरै आबाद मावनाय फोथाराव। हा लाबोफानानै बै आबाद फोथारखौ माने फबफैजोबो माने।
औ औ।
आबाद फोथारखौ। फबोब्ला माने आबादारिफ्रा गोबां खहा जायो आबाद जि खस्थ खालामना मावदोंमोन बैफोरखौ। मोननो हाया जायो लोगोसे आबाद फोथाराबो नेकस्ट टाइमनि थाखाय गाज्रि जानानै थायो बिदिनो गोबां लस जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ बेनिफ्राय जेनेबा दैबाना फैयोब्लाथ' बिब्दिनो बान्दो बानला बायो नङा नङा होमबा नोंथां
औ औ।
औ बिब बिदिनो दैबाना जायोब्लाथ' जेनेबा न'खरफोरखौबो सिलिंखार खालामलाङो नङा होमबा नोंथां दैब' एरि बेयाव।
औ औ औ गोबां नस्थ' खालामलाङो जिब जुनार
औ औ नोंथां मोननिथिं ओ नोंथांमोननिथिं जेनेबा आथिखालाव बा बे दैज्लां समाव। माब्लाबाफोर जेनेबा दैबाना जाबाय बायदों नामा नोंथां।
एक्सुुलि दायो दैज्लां जादों जानाया थेवब्लाबो जोंनि कन्द'आव दायो दैबाना जाथ'वाखै नोंथां। खोनानो मोनदों ओरै जोंनि साइदाव गोबां माने ओरै टाउन एरिया साइडथिं जादों होननानै खोनानो मोनदों।
औ। ओं दा योथ' दा समाव जेनेबा दा सोलिबोबाय थानाय समावहायो ओ खोनानो मोन ओरैजाय जोंनि ओ जोंनि जेनेबा ओरै बर्डारावनो होनजायो बेखौ जेनेबा अरुणाचलनि माखासे जे ओह दे जे दैनि सुइस गेट नङा होमबा नोंथां। बैफोरा जेनेबा हगारनायनि जाउनाव जोंनि ओरैजाय ओ आसामावबो बे दै बानाया लोमफैदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ बेखौ औ खोनानो मोनदों ।
औ बेनि जाउनाव जेनेबा जोंनि आसाम मावबो गोबां रोखोमै एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैबाना जानानै खहा खालामदों नङा होमबा नोंथां
औ औ।
औ दा नोंथाङा बैफोर ओ दैबाना जानाय एरिया फोरनि बागै जेनेबा ओ माबायदि सुबिदा होयो ब्ला माबायदि हेफाजाब होयोब्ला नोंथाङा ओ जेनेबा मोजां जागोन होननानै नोंथाङा सानो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ बेफोरो सुबिदा बायदि नागिरोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनि दैमा दैसाफोरनि बाउण्डारि बा बान्दो होनो बर'आव बैफोरखौ खोना लानांगोन। आरो
दै लामा फबनायफोरखौ जोङो जावबलायना हगारनांगोन माने लामा आगारना होनांगोन दैनि था। थाखाय जोङो। जाय माने गावनि लामाजों गाव थांनो हायो नङा होमबा।
उम उम
फर एगजामपोल जोंनो थाबायनो थाखाय मानसिनोबो लामा नांगौ। दैनोबो बिदिनो थांनो थाखाय नाला नांगौ दैमा दैसा बिदिनो नांगौ जायो। बैफोर नाला नासाफोरखौ जोङो फोसाबनानै होयोब्ला माने दैया गावनि लामाजों बोहैलांगोन आरो जोङो। दैबाना जानाय खुरखानायफोरनिफ्राय बासायनोब्ला जोङो। दै दैमा दैसानि बान्दो सेर सेर जेराव जोङो हाग्रा दोननांगोन बिफां लाइफां गायना होनांगोन जाहाथे बैफोर रोदा सुथाबनानै हाफ्रा गोरा जायो नङा होमबा? औ बेफोरखौ माने जोङो सुबिदा बानायना होनांगोन अखा अखा हानाय अखा हानाय समाव अखा हादै थांग्रा नालाखौ जोङो फोसाबना होनांगोन फिक्स नाला बानायनानै दोननांगोन। बैफोर अखा हानायनि दै फोरानो दिमल जानानै माने मोनसे साइदजों थाङोब्ला गोबां ओ दोहौ जानानै दैबाना सोमजियो।
ओम।
दा बेनो मेन खारनानो जाबाय लामा बानायना होनांगोन जों दैनि थाखाय।
औ।
दा नोंथाङाबो ओ बिदिनो नोंथाङाबो बे दैबानानि सायाव एसे नलेज दङबा एसे एनै मोनथियोबा फोरमाय ना होलाय।
औ नोंथां ओ जेनेबा ओ दैबाना जायोब्लाथ' जोंनि सुबुं माहारिया एबा आबादारिफोरा गोबां खहा जायो नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखागौ। जायनि जाहोनाव जोङो आबाद मावनाय फोथारफोराव हरखाबै दै बाना फैबाय बायोब्ला बे माइ आबाद मावनाय बा जिखुनु आबादानो मावा मानो ओ बैफोर आबाद मावनायखौ। बेखौ सिलिंखार खालामलाङो जायनि जाउनाव जोङो जेनेबा जिउ खुंनाय बेलायाव ओ गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ दायो जेनेबा जोंथ' बे दैबाना फैयोब्लाथ' बे दैबानाजों । गोबां बिदिनो दंफां दंफां गुनानै बा ओ हाजो गिसि खानानै बा गोबां बालाफोरा जोंनि आबाद फोथारफोराव फैनानै थायो आरोना नोंथां जायनि जाहोनाव जोङो जेनेबा फिन खेब बेखौ आबाद मावफिननो हाया दैबाना जोबब्लाबो । जोङो बे। दैबाना दैबानाजों फैनाय बालाफोरा जे जेब्ला आबाद फोथारफोरा थां बिदिनो बाला लाबोनानै बा फुलुं दोनफैनानै जि ओ जिबायाददि आबाद मावनो हायि थासारि जायो अब्ला जोङो बे बै बै फोथारफोरखौ जोङो ओ ब्रै बा बा बोसोरनि उनावसो जोङो गोदानै जेनेबा आबाद मावजेननाय हिसाबै जोङो ओ बा ब्रै बा बसोरनि उनावसो जोङो आबादखौ मावफिननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ थेवब्लाबो जोङो बै ब्रै एबा बा बोसोर ओ बोसोरनि उनाव जोङो आबाद मावोब्लाबो सिगां जिबायदि जेनेबा आबाद मावनानै मुलाम्फा मोननो हायोमोन बैबायदि आबादफोरखौ जोङो मोननो हाया आरोना नोंथाङा। ‌
औ औ।
औ जोङो जेनेबा गोबां अखा । हानायनि जाउनाव हाजो ओनसोलफोरावबो हाजोफोरा जेनेबा गुरै जानानै बारहैनानै हाजोफोरा गोजौनि निफ्राय गुगानानै जेनेबा लामाफोरखौ ब्लक खालामो ना नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ दा बैदि हाजो गिसि थानायाबो जोंनि थाखाय जेनेबा मिथिंगायारि मोनसे खैफोद होननानै जोङो साननो हायो आरोना नोंथां। औ मा मानो होनोब्ला ओ बे ओ लामाफोराव जेनेबा सुबुंफोरा हान्थि हान्थिनाय समाव बै हाजोफोरा जेनेबा गिसिखानानै बै सुबुंफोरनि एबा सुबुंफोरखौ ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैनोबो हागौ नङा होमबा नोंथां
उम नंगौ नोंथां
जायनि जाउनाव जोङो गोबां देहायारि जेनेबा गाज्रि बेबस्थायाव जानो गोनां जायो आरोना
औ बिदिनो माने बेमार आजार सोमजिनो हागौ आरो
औ औ। ओ बिब्दिब्ला नोंथांजों सावरायनानै ओ जबोद गोजोन्नाय मोनबाय जोंहा दा समाबो जाना फैबाय नालाय नोंथां जोङो उननि समाव गोबाङै सावरायसिगोन जोङो दायो बे समाव दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे।
औ दे दे।